नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां। गोजोन सान्जौफुनि नोथांसिम गाहामहामलायनायखौ बाव
नोंथांनिसिमबो गोजोन सान्जौफुनि गाहाय हामलायनायखौ जासिहरगोरनाय जाबाय।
औ नोथां। नो नोंथाङा ओफ ओ फन हरनायनि गाहाय थांखिया मामोन एखौ बुंफोरनो हागोन ना?
गाहाय थांखियाथ' जेबो गैयामोन नोंथां नाथाय जोबोद दुखुआव दङ आङो । दुखु हिसाबै बुङोब्ला दासान्दि जोंहा दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि सम जाबाय नाथाय दासिमबो खामानिया जेखौ जों आं जेबो आवगायनो हायाखै ।
औ नंगोर' नोंथां औ अब्ला नोंथाङा आंनो नों थाङा माबोरैहाय जेंना जादों गायनाय फुनायाव? बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
इदिब्ला खोनासंदो जोंथिंजायहाय जोंहा मा मा जेंनाजों गोग्लैनांगौ जादों। दाथ' आबाद मावनायनि सम जाबाय नोंथां नाथाय दासिमबो आबादफोथ ओंखारलांनो हायाखै जा बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा बोथोर सोलायनाय दा अखा हायाखै आरो दासिमबो नोंथां दुब्लि बारियाव थोजासे रोखोमनि दै गैया आरो जोंहा बान्दो
दै आंनो गैले
दे जोंनि आबाद फोथारा बान्दोनि जोबोर गोजानावसो जायो आरो। जोंहा बेबायदिनो निखावरि सुबुंफ्रा मा जायो नोंथां रां रुफा थोजासे गैयैया जोंहा जोबोद जेंनाजों जुजिनांगौ जायो आरो नोंथां । जोंहा बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो उम माइ आबादखौ गायनाय जाया आरोना नोंथां जि जि बोथोरखौ जोङो जाय जि जि आबादजों जोंहा दै नांगौ जायो बे आबादखौ जोङो बोथोरजों सोनारनानै गायनाय जायो दा मानो होनबा जोंहा थोजासे रां गैया आरो नोंथां बेखौ बायनो थाखाय, नाथाय आजिखालि मा जादों बिदुं दुंनायनि थाखाय एबा ग्लबेल वारमिं होनो जायखौ बिनि थाखाय, नांगौ समाव अखा हाला नोंथां अखाया मा टाइमाव हाहैयो होनबा मा समाव गोजां बोथोर फारसेसो अखा हा ओयो बै फारसेथिं अखा हायोब्ला मा जायो माइखौथ' गायनो हागोन जोङो‌ हालौनानै नाथाय मा साननि बिद बिदुंबो नांगौ जायो नोंथां साननि बिदुंखौबो मोनहैया बेबायदिनो बोथोर सोलायनायनि थाखाय अखा नांगौ समाव अखा हाला अखा हायै नांगौ स नाङि समावसो अखा हायो थिग बेबायदि जोंहा भुगिनांगौ जादों । आरो बेनि सायावबो जोंहा मा जोंनि फोथ आबाद फोथाराव फैनो थाखाय इरिगेसन फेसिलिटि गैया आरो, इरिगेसन फेसिलिटि होनबा दंग' गैया जाम्फै गैया जाय बो जोङो दैखौ दानस्लायनानै जोंनि आबाद फोथारसिम लाबोनो थाखाय आरो बेजों जोङो आबाद मावनो थाखाय जोंहा बि बेबायदि दासिमबो सुबिदा गैया बे सुबिदाखौ जोंनो दासिमबो भारत सरकारा थोजासे रोखोमनि नांगौ रोखोमनि हरनो हायाखै आरो दासिमबो आरो सिग बिनि उनाव जोंहा बांसिन बांसिनानो जोंनि लागोआवहाय गासि दाबो रां आरजिनाय एबा इनकामनि बिबाङा गासिबो खम लेबेलनि आरो नोंथां एबा निखावरि सुबुंजोब । बिसिनाव मा होनो थोजासे रां गैया थोजासे रां गैयिनि थाखायनो मा बिसोरो पावार टिलार ट्रेक्टर आरिफोरखौ बायनो हाया आरो जायजों जोङो दै बोखांनानै आबाद मावग्रोनो हाया बोथोरावनो एबा सलारनि बेबस्था जोंनाव दासिमबो गैया आरो जोंहा दासिमबो मोसौ आरो नांगोलजोंनो हालेवनाय जायो आरो नोंथां
लागोआव जोबोद खमखौनो बुंजायो बिरोंदामिन होनोब्ला निउ टेक्नलजिखौनो बुङो जाय ट्रेक्टरजों हालौनाय
बेबायदिनो जोंहा खुनुरुखुम जथे मथे मा होनो आबाद मावलाबो जोंहा मा होनो एम्फौ जानो थाखाय एम्फौखौ एम्फौ जायोना एम्फौखौ बुथारनो थाखाय जोंहा मुलि बायनोबो रां नि गोनांथि जायो आरो नोंथां रांनि आंखाल जायो बेबायदिनो मालाबा आजिखालिनि जुगावथ' हासारनि बिबाङा खायलांबाय हायाव बे हायाव हासार गैयिनि थाखायनो थोजासे रोखोमनि मा मोनला आबाद मोनला अबाद फसलाव आरो बिनि सायाव एम्फौआबो जाबावो जोंहा बै आबाद फोथाराव होनो जेरै इउरिया पटासियाम जायखौ जायोब्ला बिफां-लाइफाङा गोजौ महर लायो बेबायदि बायनोबो जोंहा रांनि प्रब्लेम जायो आरो नों थां जोंनि जायगायावहाय आरो जेब्ला आबादनि सम जायो आबाद गायनायनि बे समाव मा जायो जोंहा थोजासे रोखोमनि खामला मोना आरो नोंथां खामलाफोरखौ मा सेख'लायनाय जायो आजिखालि मा जाखो बर' सु
दिल्लीयाव मा जायो बिसोरो लेबार मावनो थांजोबबाय एबा खामानि मावनो थांजोबबाय बेराफारसेथिं जोंहा थोजासे रोखोमनि खामला मावग्रा मानसि गैला
थोजासे रोंगौथि गैया बेनि सायावबो नांगौनि बारा मा बिबावो हाजिरा बिबावो नोंथां फैसाखौबो नो बिसोरो नांगौनि बारा बिबावो आरो जे जाय जायहा बेबायदिनो रोंगौथि दंमोन बे रोंगौथिलि फोरखौ थ' एबा खामला मावनांग्राखौथ' सेलायलायनायसो जायो आरो नोंथां गावजों गावनो नारा नाथा बिराद सेलायलायनाय जायो बेबायदिनो जोंहा गोबां जेंनाजों जुजिना जुजिगासिनो दङ
आरो लास्टाव जोबनायाव जेब्ला जोंहा फसल मोनो नोंथा बे बे फसलखौबो मा रानबावनांगौ
नांगौ रोखोमफोर मोनला आरो नोंथां जों गोदोनि आबै आबौनि समाव माबायदि फसलमोनोन बै फसलखौबो जोंहा दा थोजासे मोनला जेब्ला फसल मोनो बे फसलावबो माइ हानाय समावबो दावराव दावरावसि जायो आरो जेब्ला फसलखौ जोङो मा
हाथाय गोलाराव फानयो हाथाय गोलाराव फाननानै जों जोंहा रां हाला आरो।
हायालाय माबोरै मोजां बिबांनि आबाद होबावनो आरो हानाय मालाय हानायनि समावबो जोंहा जोबोद दुखु खस्थ' जायो आरो बेबायदिनो खामला मावनो नागिरनाय समाव आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथां आंनि दुखुखौ बुजिनो हाबाय जा।
औ नोंथां जोंनिखिबो नों बुंनाय बायदिनो बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो खस्थ' थ'' जल्लायाव गोग्लैना दोङो मानो होनना बुङोब्ला बोथोर गाहायानो जाबाय बोथोर बोथोरनि आबादखौ जोङो बोथोर हिसाबैसो मावनाय जायो जेरै जों माइ आबाद होनना बुङोब्ला माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला खानि दै मोनो अब्लासो जों मावनाय जायो अब्ला बै समाव अखाया मोजां गैयाब्ला जों माइ आबादखौ बोरै मावनो जोंनो दैथ' नांगोन दैखौ जों बोरै मोनो अखानिफ्रायसो मोनगोन थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव ओ। बेबायदिनो अखानि एबा बोथोरनि दैजोंसो जों मावनाय जायो नाथाय जोंहा मा गैया बेफोरबायदि आबाद मावनो बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगोन जोङो पावार पाम्प नांगोन ट्रेक्टर नांगोन दै थिखांनो थाखाय बेफोरबायदिखौ जोंहा बायनो हानाय जोंनाव रावबो सुबुङानो गैया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलनि एबा जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गोबाङानो गोरिब जायनि थाखाय जों बेफोर बिरंदामिननि एबा टेक्न'लजिनि जिनिसफोरखौ जों बायना लानो हाया जाउनावनो जों नांगौ रोखोमनि आबादखौ थि समाव जों मावनो हाया नांगौ रोखोमनि जोङो आबादफोरखौ जोङो दिखांनो हाया जायनि जाउनाव जोंहा गोबां खहा जानो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो ओ जोंहाबो गोबां आबाद मावो बे आबादफोरखौ जों जोंहाबो नांगौ रोखोमनि ओ आबादखौनो जोङो दिखांनो हाया जायनि थाखाय जोङो ओ नांगौ रोखोमनि जोङो बिबांनि बेसेनखौ जोङो मोनफिननो हाया मानो होननानै बुङोब्ला आबाद ओ बो बोथोर मानो होन्ना बुङोब्ला जों बोथोरनि आबाद नालाय जोंनो दै नांगौ दै अखाया जोङो बोथोर एबा आबहावा गाज्रिनि थाखाय दिनै अखाया अखानि बिबाङानो खम जानो हमलांबाय जायनि थाखाय जे अखा गैया आरो सोरखारनिफ्राय जा मोननांगौ जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो हेफाजाब एबा अनसुंथाइ बेफोरखौ जोंनियाव मोनफैयाखै एबा गामियाव सफैयाखै रावनावबो जायनि थाखाय जोङो सम मथे जोङो आबादखौ मावनो हाया बेनि थाखायनो जोङो आबादखौ खम खम बिबांनि मोननांगौ जायो आरो जेरै जोङो सरखारनिफ्राय मोननाय सलार पावार पाम्प ट्रेक्टर बेफोरखौ जोङो अनसुंथाइफोरखौ जोङो मोननो हायाखै जोंनि ओनसोलाव एबा गामिनि सुबुंफोरा बेनिखायनो गोबां दुखु जालाय गोगलैनो गोनां जायो नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां खामानि मावग्रा एबा जोङो हाजिरा मावग्रा होनना बुङो बेसोरखौबो जोङो मोननो थांला मानो होननानै बुंला बिथांमोनाबो सम बायदियै गौरोखोमनि गामियाव खामानि मोना, ओ खामानि मोना न'खरखौ बेंनायाव गो सो गोबां साद जालला जायो जायनि थाखाय बिथांमोनाबो गुहाति एबा गोजान गोजान बेंगालर गुजरात तामिलनाडु बेफोराव खामानि मावनो थांजोब नाय जाबाय जायनि थाखाय गामियाव खामानि मावग्रानि सुबुंफोरा खम जानो हमबाय ओ बेनि थाखायबो नांगौ रोखोमनि ओ सम मथे आबाद फोथाराव खामानि मावग्रा मानसि मोना बेनि थाखायनो गायनाय फुनाय ओ मानसि मोना बेनि थाखायनो सम मथे गायनो मोना गोबां लेट जानो गोनां जायो गुबुन फारसेथिं अखा अखा गैया अखा गैयैनि जाउनाव जोङो दै जगायथाया जोंनाव सोलाव गैया मानो होनोबा जोंनि ओनसो सोलाव दंग' एबा नाला जाम्फैफोरनिबो जेबो सुबिदा गैया जायनि जाउनाव जोङो दैखौ होनाय आबाद फोथाराव आरो आरो जोङो टेकनलजि होनना बुङोब्ला जोङो मेसिन मेसिनफोरखौथ' जोंनि ओनसोलाव ओ सिङाव बरिं होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो हा सिङाव पाइप सोनानै जोङो दै बहननाय जायो बेफोर सुबिदायाबो जोंनि गैया मानो होनोब्ला जोंनि गामिनि गोबां सुबुंफोरानो गोरिब गोरिब गुन्द्रानि जाहोनाव ओ गोबाङानो बेफोरबायदि सुबिदाखौ गावबागाव खालामना लानो हायाखै सोरखारनिफ्राय फैनाय अनसुंथाइफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव सफैनो हायाखै बिनि थाखायनो ओ बेफोरबायदि ओ नांगौ समाव जों आबादखौ दिहुननो हाया बे आबाद खौ ओ दिहुननो हायिनि जाउनावनो ओ जेब्ला जोङो ऐ बेफोर गायनाय आबादखौ जेब्ला मे ओ हानाय सम जायो एबा ओ न'आव लाबोनाय सम जायो अब्ला बेफोराव ओ गोबां ओ लेबारफोराबो मा होनो ओ सान बायदियै एबा सानफानि हाजिरा हिसाबै गोबां बिनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि आबादखौ नायनानै जों बेफोर बेफोरनो बिसोरनो जोङो बेफोरबायदि ओ मा होनो बेसेनखौनो होनो हाया मावहोनायनि बेनि जाउनावनो जोंहा गोबां खहाबो जानो गोनां जायो आरो जोङो बेफोर ओ मोननाय फिथाइफोरखौबो जेब्लाबो जों बाजाराव फाननो लाङो अब्ला जों मा नांगौ रोखोमनिबो जोंहा बेनि बेसेनखौ मोना जायनि जाउनाव जोंहा गोबां खहा जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां औ नोंथांमोननिथिलाय ओ बेफोरनि बेसेननि बिबांफोरा माबोरै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
हागोन नोंथां बेफोर बेसेनखौ जों मोननाय जायो मानो होन्ला जोंहा फारसेथिं नायोब्ला जोंहा हाजिरा खरस होनानै हासारनि खरस होनानै जों बेफोरखौ नायोब्ला जोंहा मा नांगौ रोखोमनि मोना आरो नोंथां खालि थांनानै थानो थाखायल' मोनो
औ नोंथां औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मा होनो माइ फाननानै थांनाय खरसा थांनाय बे खौनो मोनफिननो गोब्राब जायो नोंथां औ औ मानो होनना बुङोब्ला माइनि बेसेनानो जोङो जोंनो बे होफिननो हाया जायो ओरैबायदि